हेल'
औ
औ खोनादों ना?
खोनादों दे बुं औ औ खोनासिनो दं नोंथ। दायो ओरैनो दंथ'यो दे
अ औ
ओंखामखौथ' जाथ'नाय जायाखै। दिनै एसे लेट जादों जानाय संनाया।
बिदिब्ला जोहा मोनसे टपिक लानानै सावरायनो ना?
अ मा आयदानि सायाव?
ओ गोदोनि आरो दानि माने हाबाफोरनि सोमोन्दै बिदि दोरोङारि हाबा बिनि सोमोन दै सावरायनि आरो एसे औ औ ओ नोंथाङा इसे बुंग्रोदो दे बिनि सोमोन्दै
अ हाबा होननानै बुङोबाथ' ओरैनो जों जुलिखौनो मिथियो नालाय
ओं
जे ओ बेनि गेजेरावनो माने हारि लायै हारि हाबानि नेमखान्थिफोरा गुबुन गुबुन जायो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि हाबानि नेमखान्थिफोराबो गुबुन गुबुन जायो आरोना। जों दायो बर' हारिनि हाबानि नेम-खान्थिनि सायावनो सावरायनो लादों नालाय
औ
बेनि सायावनो बुंनोसै आङो
औ
जों दायो नुयोबा माने गोदोनि हाबा आरो आथिखालनि हाबानि गेजे राव गोबां फाराग नुनो मोनो आरोना। औ औ। बर'नि गोदोनि हाबायाव ओ माखासे बाहागोफोरखौ नुनो मोनोमोन। जेरै खारसननाय हाबा, नायनानै लायनाय हाबा, दंखा हाबनाय हाबा, औ आरो दंबावो माखासे नाथाय आथिखालाव जोङो माखासे बेफोरबायदि गोदोनि बाय दि हाबाफोरखौ नुनो मोना। जेरै- दंखा हाबनाय बेफोरखौ जों आथिखालाव खम नुनो मोनो आरोना। आरो खारसननाय हाबाखौबो जों इसेबां नुनो मोना आथिखालाव
औ
माने गोदोनिजों रुजुनानै नायोबा गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो।
औ औ।
दा नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर मिथियोबा बुंनो हागोन दे।
औ ओ हाबा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा नोंथाङानो बुंखाबाय जेनेबा हाबाखौ जोंनि बर' समाजाव जुलि होननानैबो बुंनाय जायो। जाय जाय जुलिखौ मोने गोदो समनिफ्रायनो बर' हारिया माने नेम-खान्थियै बा माखासे नेम-खान्थिनि गेजेरजों बिदि खानानै दोन्नाय नेमनि गेजेरजों हाबाफोरखौ होनाय जायो आरो। जेरै- ओ नोंथाङा बुंलांबाय जोंहा हाबाया गोबां बाहागोनि दङ। जेरै- ओ हाबा गोलाव ओमफ्राय हाथासुनि हाबा खारसन नाय हाबा, दोनखारनाय हाबा, दंखा हाबनाय, गोरजिया बेफोरबायदि
माखासे हाबाफोरखौ जोङो माने मिनथियो आरो।
दा बै हाबाफोरनि गेजेरावहाय जोंहा बांसिनै जोंनि बर' समाज आ हाबा गोलावखौ माने बांसिन मा होनगोन बे खौ गनायनानै लानाय बेखौ जोङो मिनथियोमोन आरो गोदोनि समाव। दा बे गोदोनि समाव बिदि हाबाफोरावहाय जोंना गिबियावनो हाबा गोलावाव माने हिन्जाव गोदानखौ ओ नायैनो हौवा गोदाननि माने जायनि न'खराव हाबा होनो गोनां हौवासा थायो बैसानि न'खरा माने ओ सिख्ला नागिरनानै बा सोरनिबा न'खराव हाबा हरनो गोनां हिनजाव मानसि थायोब्ला बैसिनि न'खराव थां नानै माने सोंहोयोमोन आरो ओमफ्राय जुदि ओ गोरोबलायोबा बा न'खरनिजों न'खरनि आरो सेंग्रा-सिख्ला बिदि फसायलायनाय गोरोबलायोबाथाय माने हाबाखौ हरनो थाखाय ओ मा होनो बेखौ ओ रादाय खानानै
दिन थारिक बिदि लालायनाय जायो आरो। औ औ।
दिन थारिेक लालायनानै उनावहाय ओ जेब्ला हाबानि देट जायो अब्ला बै हाबा गोलावनि नेम बायदिब्लाथाय माने हिनजाव गोदाननि नख'रनिफ्राय हाबा खालामनानै हरनाय बिदि नेमखौ जोङो बांसि न‌ मिथियो आरो। दा बे हाबा खालामनानै हरनायाव मा होनगोन जोंनिया हिनजाव गोदाननि नख'रनिफाय जेब्ला माने हौवा गोदानाबो फैयो आरो हिनजाव गोदाननि नख'राव हाबा खालामना लांनो थाखाय ओमफ्राय हौ गोदाननि नख'रनि माने बिबान लाबोनाय जायो आरो जोंना जेरै बे बिबान लाबोनायाव माखासे गइ फाथै ओ मुरि सिनि गाइखेर जौ जरा बेफोरखौ लाबोनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा हिनजाव गोदाननो गान होनो थाखाय माने हौवा गोदाननि नख'रा जा जा सना रुफा ओ गाननाय जोमनाय दख'ना जोमग्रा फालि जेखौ होगोन बैफोर बुस्थुफोरखौबो माने हिजाव गोदाननि लाबोनानै हिन्जाव गोदानखौ गानहोनाय जायो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव हाबा खुंनाय जायो आरो जोंना ओमफ्राय ओ हाबा जाखांनानै उनाव हिनजाव गोदानखौ ओ दोन जेब्ला हरनो हाबा दानखांनानै हरना टाइम जायो अब्ला हरसिगोन बे हरनायाव बेयाव हिनजाव गोदाननि गामिनिफ्रायबो हिनजाव गोदानखौ दोनहै थाखाय दोनफैनो थाखाय माखासे मानसिफोर थांफायो आरो ओमफ्राय बे हाबा दानखांनाय समाव जोंनिया माने बिबाइ खानाय नेमबो दङ आरो जेरै ओ हिनजाव गोदाननि बिफाजों आरो हौवा गोदाननि बिफा बा सोरनिबा नख'राव बिदि ओ बिफा गैया बा खायसेनियाव माबा गैया बिदि जायोब्ला नख'रनि सोमोन्दोनि मानसिजोंनो खानायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा हिनजाव गोदानखौ लानानै थांखांनानै हौवा गोदाननि न'वाव ओ बिदिनो माखासे नेम निटि खालामनानै उनाव हिनजाव गोदाननि नख'रनि मानसिफोरखौ बुजाय जाय खालामनानै माने मोजाङै खुंनानै हगार हरफिननाय जायो आरो ओमफ्राय अखानायै हौवा गोदाननि न'वाव रिसिपसन जासिगोन ओमफ्राय रिसिपसननि अखानायैबो आरोबाव जोंना हाबा गोलाव नेमबाथाय मा होनो जाहोनाय लोंहोनाय बेफोरबायदि नेमा दं आरो अखानायै रायजोफोर
आरो रायजो राजाफोरनो खामानि मावनानै खस्थ' मोनो नालाय बेफोरबायदि आरो
बेनि अनगायैबो आरो जोंहा मा होनो आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनो आरो जोंहा मेहेन्दि सलि सेरि
सेरिमनि हालदि सेरिमनि बेफोरबायदि जायो नाथाय जोंहा गोदोनि समाव बे
नुनो मोननाय जायामोन आरो गोदोनि समाव हिनजाव गोदानखौ थुखैनाय समावनो जों हालदै ओ बेसर थाव बिदि देग्लिनाय जमा मिक्स खालामनानै बिदि फुननानैसो थुखैनाय जायोमोन ओमफ्राय दानियाथ' माने एस्ट्रा सानसे साननै सिगाङनो बिदि मेहेन्दि सेरिमनि हालदि सेरिमनि बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो गोबां सोलायबाय आरो
औ
ओमफ्राय दा नोंथाङाबो आरो माने बिदि मा होनो बेलाय बर' समाजाव मोनसे दङना दंखा हाबनाय हाबा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा आंनो
अ दंखा हाबनाय हाबा होननानै बुङोबाथ' माने
औ
रान्दि हिन्जावनाव माने हाबनानै थानाय बे मिथियो आरोना जाय हौवाया दंखा हाबगोन बे हौवाया माने उसुं बे हिन्जावनि न'खरनि उसुं गिदिं गिदिं उसुंखौ खनथाम गिदिंनायनि उनावसो माने बियो
औ
खर'आव माने थिंख ना मा बेखौ हमनानै लायो आरो बिनि उनावुं गिदिं गिदिं खनथाम गिदिंनायनि उनाव बियो हिनजावनि नख'राव हा हाबो आरो बेबायदि नेमै बेखौ होनाय जायो। औ बिदिनो दं माखासे नेमखान्थि। आंङो एसेबां बारा मोजांङै गोसोआव गैजोबला।
औ-औ।
दाथ' नायोब्ला जोंङो औ। गोदोनि आरो आथिखालनि हाबाफोरनि गेजेराव गोबां फारागखौ नुनो मोनो जेरै- आथिखालाव हाबानि बोसोर से एबा माखासे साननि सिगांनो रिं सेरेमनि बेफोरखौबो खालामनाय नुनो ना आथिखालाव आरो डेक'रेसनफोराबो आथिखलिया माने गुबुन हारिफोरनि बायदि जानो हमबाय आरो जोंनियाबो औ।
हिनजाव गोदान देलायहोनायाव जेरै- गोदोनि समाव एसेबां मानि खरसा जायामोन ना थाय आथिखालाव गोबां खरसा खालामनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ-औ। माने जोंना आथिखालाव गोबां सोलायबाय होननानै बुंजायो आरोना। मेकआप बायदिसिना माने मेकआप आर्टिस्ट बायदिसिना बिदि लांखायो आरो जोंना। ओं गोबां रां होनानै गुबुननिफ्राय लाबोनायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो गाननाय जोमनायनि बिथिंङाव नायोब्लाबो जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुबाय आरो गोदोनि आरो दानि रुजुनायाव। गोदोनि समावथ' हिनजाव गोदानफ्रा जोंहा बिदि दख'ना बिदन बा दख'ना थावसि जे जायखौ बुङो बेफोरखौसो गानोमोन ओमफाय दानियाथ' माने ओ रं बिरंनि बायदिसिना जोंख्लाब माख्लाब बेफोरबायदि जि
दि बायदि जनानै मे रिसिपसन फोर जिरायनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो औ।
जाय जेरै- हागौ एरै माने बयबो। माने बादायलायनाय बायदि जाबाय आरो दानि हाबा हुखाफ्रा। ओमफाय आरो बेनि अनगाबो मा होनो जोंनिया आथिखालावहाय मा हाबानि केन माने पेन्देल सोंनाय बायदिसिनाफ्राबो। गोबां सोलाय
सोलायनाय जाबाय आरो औ गोदोनि समावथ' जोंहा जोंख्लाब माख्लाबरनि बि
औ थालिर बिलाइ बायदिजोंसो साइनासालि बिदि लुनाय जायोमोन दाथ' आथिखालाव जोंङो नुनो मोनो आरो गोबां माने टेन्ट हाउस बेफोरबाय दि लाबोनानै ओ रं बिरंनि बायदिसिना साजायनाय मानाय बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो औ।
आथिखालावथ' हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ माने गाहायावबो जिरायनाय नुला सफायावसो फोज'नाय ओरैबायदि स्टेन्डार्डआव खुंङोना हाबाखौ आथिखालाव औ-औ। आरो बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेरावनो माने धो रोम लायै धोरोम गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबा खुंनायखौ नुनो मोनो आरो। जेरै ब्रह्म-ब्रह्म सिबियारिफोरा। हाबा दाननाय समाव माने गुफुर जि गानहोनाय जायो। बेबायदिसो माने हाबाखौ दानो आरो आरो बेबायदिनो बाथौ
सिबियारिफोरनि बेलायावबो बिसोरनि हाबा दान्नायाव माने हिनजाव गोदानखौ दख'न गोमो बिदुन गानहायखौ नुनो मोनो आरो आरो ख्रि गानफोरा बिसोरबो गुफुरसि गानहोनायखौ नुनो मोनो बिसोरनियाथ' गिर्जायावनो दाननायखौ नुनो मोनो आरो बिसोरनिखौ औ औ
नंगौ बिदिनो जोङो ओ माने जेरावबो माने बयनावबो आलदा आलदा आरो ओमफफ्राय बेफोरनि अनगायैबो जोंहा आरो आरो औ गोरजिया हाबा बेफोरबो दंबावोना बर'फ्राव बर'फोरनियावहा
नोंथाङा बेनि बागै बुंनो हागोन नामा एसे औ बिरजि हाबा होनोब्लाथ' जोंहा माने जों गोदो खोनानाय बायदिबा औ जाय मानसिया जाय सेंग्राया माने गोरजिया थाहैगोन बे सेंग्राया बै हिनजावनि न'खराव माने
सफाब गाहाम बि बि खाथि हैैनो गोनां जायोमोन ओमफ्राय बिनि मावनाय दांनायखौ नायोमोन होननानै जों खोन
खोनानो मोनो औ औ
जाय मावनाय दांनायजों म ओ बियो मावनो दांनो गोरोंब्लासो बा हाबाखौ गोरोंब्लासो बेखौ मे गोरजिया लाखिनाय जायोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो आरो नङाब्ला जुदि बे सेंग्राया जेबो मावनोनो रोङा अब्लाथाय बेखौ माने गोरजिया लाखिया ओमफ्राय थिनहरफिनो जुदि बोसोरसे गाहाम मावनानै जुदि बे मोजां मावनो रोङाखैबा बेखौ माने हगार हरफिनाय जायो न'आव होननानै मिथि मोन आरो मफ्राय बे हगार हरफिननाय समावबो बेनो माने जेबो बेथल होआ
दसिनो हगार हरफिननाय जायो होननानै नुनो मोनो आरो औ मफ्राय
जोंहा आरो आथिखालाव
गोरजिया लांनायखौ माने खम हो गोदानखौ
हिनजाव गोदाना न'निफ्राय उल्थायायै हाबा खालामना ला